औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं
औ औ दङ बिदिनो ओरैनो दंथ'यो नोंथां
दसे सम रायलाय जागोन ना
औ रायजलाय जागोन नोंथां नोंथांनि रावा एसे लासै सै खोनाफैदों एसे गोसो रायलबाय हागोन नोंथां
औ औ हागोन
औ नोंथां
नोंथांङा दा साननैसो अम मायावबाफोर बेरायनो थांगोन‌ नामा
औ दाथ'थांनाय जायाखै थांदोंमोन सिगां समावहाय
नोंथांङा ओरैनो मा मा जायगायाव बेरायनानै मोजां मोनो
ओ आंथ' सा खाथियावब्लाबो बेरायनानै जोबोद मोजां मोनो दा जोंहा गरम बोथोरबो जोबोद ओ बोथोराबो गरम बेयाव जोंङो थानदा जायगायाव थांनो लुगैयो जेरै दाथ' जोंनि साखाथियावनो जाहेथु ओ सुकि हाजो दारागा दारागाव हाजो दं बेयाव आंङो सिगां समाव बेरायनो थांदोंमोन दा सान्दि थांङाखै बाबो
औ औ ओरैनो सुकियाव मा मा नुनो मोनो नोंथांङा
औ सुकियावथ' दा जोंहा मिथिंगाजों बिराद समायफ्लेनाय ओ हाजो दं दैमा दं आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखा माखासे जिब जुनारबो नुनो मोयो जेरै जिब जुनारखौ जोंङो ओ माब्लाबा नुयो नाथाय माला बा नुवा नाथाय जों दाावमा दाावसाखौ नुनो मोननाय जायो दा बेवहाय जोंहा मालाबा समाव ओ खाफाल थायोब्ला मैदेरबो नुनो मोननाय जायो आरो
औ औ नंगौ थारैनो बिदिनो नोंथांङा दा साननैसो बहाबा दावबायनो सानदों नामा
औ आंङो सम जायोब्लाथाय सम मिलायनाय बायदि जायो थाय आं दावबायनो सानदों
औ दा लोगोफोरजों दावबायना मोजां मोनोना ओरैनो न'नि न'खरनि मानसिफोरजों दावबायना मोजां मोनो नोंथांङा
आं बांसिनानो ओ लोगोफोरजों दावबायनानै मोजां मोनो आरो लोगोफोरजों दावबाय दावबायनायखौ आं बांसिन ओ मोजांसिन मोननाय बायदि मोनो आरो जिहेथु लोगोफोरजों थाङोब्ला गासिबो असुबिदाया सुबिदा जानानै होयो
औ नंगौ -नंगौ नोंथाङा मायबाफोर सोंगोन नामा आंनियाव?
औ नोंथां। नोंथांनिसिम आं सोंनो सान्दों नोंथाङा ओ दावबायनायनि सायाव बा दाव ओ जोङो दा जिहेथु दावबायनायनि सायाव सावरायदो न बे दावबायनायनि सोमोन्दै मा फोर बुंनो सानो नामा?
औ बिदिनो दावबायनो थांना गोसोफोरा मोजां मोनो आरो गोसो फोरनि दुखु दाहाफोरा ओरैनो लोगोफोरजों थानो मोनबा बाहायबाबो मोज
औ नंगौ नं- नंगौ नोंथाङा थारैनो जिहेथु जोंनि जि ओ मालाबा समाव जोंहा गोबां दुखु ओ बा जारलानि समाव जोङो बैफोर दुखु दाहाफोरखौ खारहोनो बैफोर जायगायाव थाङोब्ला बा बेरायहोयोब्ला जोङो गावनि गोसोखौनो स्रां स्रां मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ दा नोंथांनि सायाव ओ सोंथि सोंनो लुबैबावदों दि नोंथाङा ओ मोनबैसे जायगा ओ दावबायनो हाखो एबा दावबाय फेरखो?
औ आंथ' ओरैनो मोनबासो जायगा दावबायनो हाबाय। खोमा दासिमहालागै बाराबो जानो हानाय नाथाय ओरै गोजान गोजानाव थांनो मोनाखै आरो औ।
दा नोंथाङा ओ बैफोर दावबायनायाव ओ सबनिसायबो माबे मोनसे जायगाखौ बांसिन गोजोननाय मोनदों गोजोननाय लानो हादों नोंथाङा?
औ आं बांसिन जायगाखौ सुखिखोनो मोजां मोनो
सुकिखौनो मोजां मोनदों आरो ना आदसा बेयावहाय दावबायनानै नों थाङा माबे मोनसे बा मानि थाखाय बांसिन गोजोननाय मोन्दों एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ बेनि हाजो आरो बोहैबाय थानाय दैफोर
औ नंगौ औ नंगौ बेनि दैया थारैनो जोबोद मोजां ना बेयावहाय जों दुगैयोब्लाथाय जोंनि गासै मेंग्लिनाय जि ओ देहा बे सान्ति जाखायो आरो नंगौ ना औ नंगौ थारैनो। आरो बेयावहाय जोंहा माखासे ओ लावखार ओंखार लावखार ओंखाम जानायबो खोनानो मोनदों।
औ औ नंगौ औ सैथो नोंथां बिदिनो मोनसे बोथोर गोदान फैनाय समाव बिदिनो लावखार जानो थाङो आरो।
औ नंगौ दा नोंथांमोनहाबो बेवहाय लावखार ओंखाम जानो थाङो नोङा होमबा? औ नोंथां। आरो नोंथाङा बे जोंनि साखाथिनि अनगायै गुबुन गोजान गोजानावहाय बा गोजान जायगायावहाय ओ दावबायनो थांफेरबाय नामा?
ओरै आं गोजान जायगायाव दावबायनो थांफेराखै नोंथां। नोंथाङा थांबाय नामा?
औ आंबोथ' जोंनि बे आसाम रायजोनि बाहेराव खेबसेल' थांफेरबाय।
औ बहा थांखो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ आंथ' बेयावहाय ओ ओ खनसे शिलंआव थांनाय जादों। आरो शलंजों लोगोसे बै सानखालिनो मेघालआवबो गिदिंनानै फैनो मोनखादों। ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जेरैहाय जोंनि जायगायाव जोबोर गरम नाथाय बै जायगायाव ओ जोबोर गुसु आरो ओ बै जायगायाव थांनो मोनोब्ला गावनि मेंग्रोनाय सोलेरखौ बावगारनानै ओरैबायदि गोजोननाय लानो हा हायो जेरावहाय जोङो मोनसे अ जोंनि बे स्वर्ग रायजो बैयाव थाहैनाय बायदि मोनो आरो ना बेयाव थाङोब्लाथाय औ नंगौ औ जोबोद मोजां जागोन बेयाव बेरायनो थांनो मोनोब्ला। आरो गोबां समायना समायना जायगाबो दं बेयावहाय।
नोंथाङा दा थांनो सानदों नामा दा बेयाव।
औ आंहा सम जायोब्ला बा समा मिलायोब्ला आं बेयाव थांनायनि आरो खनसेबाव थांगोनखौ आं मिजिंथिदों आरो थांनो हाथोंखौ आं निजेनो गावनो मिजिंथिदों आरो
औ औ ओरैनो नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायखो
औ आंथ' अ दा बेखि शिलंआथ' थाखाबायानो। आरो बेथिं मेघालयाबो थाखाबायानो आरो बेथिंजाय ओ जोंनि खाथियावनो ओ सुखियाबो थाखाबाय। दारागावआबोथ'थाखाबाय आरो बिदि जाय जोंहा दोङो भैरब कुन्द'। बेबो थाखाबायानो आरो बे जोंनि साखाथियावनो बड'लेण्ड रायजोजों नांजाबनाय ओ भुटान हाद दर बेयावबोथ' जोंनि ओ साखाथियावनो जाहैबाय नालाय। बेयावबो दावबायनो मोनबाय खोब हाबजोबनो मोनाखैब्लाबो ओ जोंनि बे जा बे सिमा खाथियाव बेरायनायनि जायगा दं बेखिनियाव हाबनो मोनबाय औ नोंथां।
जाय गायाया माबायसा?
औ भुटान जायगायावथ' जोङो दा जेरै गामि ओनसोल जोंनिया बे ओ भुटान भुटान खाथि जाहैबाय नालाय। जोंनि जोंनि जागानि ओमफ्राय गोबां फारागथि दङ बेवहाय। दा बेयावहाय जोंनि जायगाया जाबाय ओ हायेन ओनसोल नाथाय बोज बैयावहाय भुटान रायजोआ जाबाय ओ जोंनिया जा मा हाजो हाजो एरिया दा हाजो ओनसोलसो नालाय। बा बेयावहाय जौयेन ओनसोल बेवहाय ओ गोबां गोजौ गोजौ हाजो दङ दा जायफोरनोखि ओ जोंनि जेसेबां ओ खाथि खाथि न'खर बा खाथि खाथि ओ गामि जोङो दानानै थानो हायो बैफोरबायदि गोबां आलादा जायो आरो बेयाव उम। नोंथाङाबो बेयावहाय ओ थांनो लुबैयो ना?
औ नोंथाङा आं थांफेरबाय बेयाव।
नोंथाङा बेयाव थांनानै मा मा नुबोखो?
बेयाव थांना बिदिनो बिसोरनि बोथ'
औ औ औ नंगौ।
गोबां बिदिनो जायगा नुबाय आरो
औ औ बेरायथावना जायगा न औ औ बेयाव माखासे समायना दालांफोरबो नुनो मोनदोंना औ आरो जोंनि न'निख्रुइ बिसोरनि न' न'नि ओ महरा गोबां आलादा जायो नंगौ ना नों नोंथां औ। दा जोंनि जायगायावहाय ओ जेरैबायदि ओ थासारि आरो बिसोरनि जायगायाव
औ औ दं नोंथां दं बिसोरनि थासारिया जोबोर सान टि आरो नों
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां। थेवब्लाबो ओ‌ जोंनियावहाय गोबां ओ जोंनि जायगाया जाबाय ओ मोनसे समान जायगा। आरो बिसोरनिया जाबाय मोनसे गोजौ जाय गा दा बेयावहाय नोंथाङा माबाफोर फारागथि बुंनो सानो नामा?
जोंनि बेनो फारागा बिसिनिया गोजौ जायगा आरो जोंनिया गाहाय बिदिनो जोंनियाव दावराव जोबोद दावराव जायो आरो बिसोरनिया सिरि सान्थि गोजोन थानो हायो आरो बिसोरनि जायगायाव।
औ नोंगौ नामा नोंथां? बिथाङा जोंनि जायगानिख्रुइ बिसोरनि जायगाखौ साबसिन मोनो ना जोंनि जायगाखौ साबसिन मोनो?
आं बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि जायगाखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जोंनियाव जेरै बेसेनाव बिदि नङा आरो।
औ नंगौ नंगौ थारैनो आरो जोंनि दा सुबुं अ सुबुं फोनांजाब जायनोखि जोङो मा मोनसे समाज दानो थाखाय साफ्रोमबो सुबुंनि बिबान थायो। नङा होनबा दा बे मोनसे समाज खालामनो थाखाय ओ जोंनि सुबुंफोरा जेरैबायदि गोरोबनांगौ बा जेरैबायदि मिलायनांगौ सासेया सासेजों नेसिलायनो मोना बेबायदि थासारियाव जोङो बै हादोराव नुनो मोनो ना मोना
बेबायादि आं बारा ओरै बिसोरनि थासारिखौ बारा ओरै मिथिजोबा नालाय आं
औ नोंथां औ थिगानो दं नोथां दा ओ जोंहाथ' समाबानै जानो थानो जोबनो थांगासिनो ओ नोंथांजों जा खिनि सम रायजलायनो मोनदों खोब गोजोननाय मोनदों
औ नोंथां गोजोननाय मोनदों
जोंनि सावरायनांगौ ओ जाखिनि सावरायनाय बेखिनिखौ जों बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ गोजोनथों नोंथां औ दे गोजोनथों